औ खोनादों आं। दा
औ खोनादों दा खोनाबायना?
खोनाबाय औ खोनाबाय औ औ खोनादों नो ओ नोंथाङा मोजाङै दङ? ना
औ दङ दे।
औ।
दा जोङो टपिकनि सायाव सावरायनि नामा?
ओ मानि सायाव होनदों नोंथां?
औ टपिकआ जोङो बैसागुनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां साव बुंनाय बायदि।
औ जे माबानि ओ फोर्बोफोरनि सायाव ना बर'फोरनि फोर्बो बैसागुनि सायाव। सावराय जायो नोंथां। ओ बैसागु बैसागु होनोब्लाथ' ओरै ओ मोसौ बैसागु मानसि बैसा सागु ओ बिदि थाया होमबा? थां जे ओ मोसौ सौ बैसागुआव ओ मोसौ बैसागुआव सैत्रनि ओ सैत्रनि जोबथास जोबथा दानाव माने सं ओ सोरनि जोबथा दानखौनो संखाथि होनना बुङो होमबा? जेरै ओ जों मोसौखौ ओ गामिनि जे जाम्फै दङआव
औ।
बा थुखैनानै ओ मोसौ औ ओ मोसौखौ हांगारजों थाव गुबै लागायना आ थालिर ओ फस्लाजों दागो फुननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
आरो दिग्रि ओ लावथिजों ओ बुनाय जायो। आरो जेब्ला बिसोरखौ ओ मोसौफोरखौ होलाङो अब्ला मोनसे ओ गान खौसो गोसोआव फैदों आंहा। जे लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था होननाया नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दा नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो हागोन ना।
औ सोंनो हागोन नोंथां।
औ बैसागो होननानै बुङोब्लाथ जों बयबो मिथिखायो आरो आरो बैसागो गुआव जोंहा मोनसे खान्थि दङना गोखा गोखै जानाय खान्थि।
ओं। औ।
सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो माने नोंथां गोखा गोखै जों बरफोरा मानो जायो। मानि मा होननानै फोथायो बेखौ नोंथाङा माबायदि फोरमायथिनो सानदो
जे ओ जोंनि गोदो गोदाय आजौ आजौ आजै आजौनिफ्रायनो जोंहा मोनसे नेमखान्थि दंखायो जे ओ संक्रान्ति दाननि उनाव जोङो ओ गोखा गोखै गासै सेजौ जिसेथा माने मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय जे ओ। ओ मैगं थाइगंफोर बेफोरखौबो जोङो मानि खनसायनानै माने जानाय जायो आरो। खौ गोदोनिफ्रायनो आ आजै आजौनिफ्रायनो ओ बेखौ जाबोबाय थानाय जायो।
औ नंगौ। मानोना बरफोरा बेफोर मैगं मैलाखौ जायोबा जोंनि देहायाव बेमार आजार जानायफोरा जोबस्रांलाङो होननानै बरफ्रा
बोथो औ नंगौ नोंथां
औ आरो बैसागुफोराव जोङो गोबां बेदर बायदिसिना जानाय जायो जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि उदैफोरा गाज्रि जायो बा जोङो गोजान गोजानफोराव गामिफोराव गिदिंनानै मोसादिंनायाव बबावबा लामा सामा गाज्रि बारा हौवाफोर ओ नांबोनो हागौ बेफोरबायदि इयाव जाहाथे बेफोर मैगं थाइगङा जोंखौ मुलि महरै जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखियो बिनि थाखाय जानाय जायो आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ
दा औ नों खोनादों थां माबाफोर होननो नागिरदोंमोन नोंथां
नोंथाङा माबाफोर सोंनो दं नामा
औ जे सोंनाया जे जोंनि उम बेे ओ मोसौ बैसागुआव जे जोङो मोसौखौ जे जोङो आ देलाइ होयो नङा होमबा ज जोंनि हांगारजों थाव गुबैजों मानि थाखाय देलायहोयो होननानै सानो नोंथाङा ओं
औ आं बिनि सायावथ बांद्राय आइदिया बांद्राय गोबाङै माने गुन गैया थेवब्लाबो आङो आंनि साननाय बायदि औ जों जेरै ओ एक्स एकथा मैगं खांनानै जायो जोंनि बेमार आजार फोराव जाहाथे जोबस्रांलाङो जोंनि देहाया मोजाङै थाथों होननानै जायो बेबायदिनो माने मोसौफोरनोबो बिदि माला गानहोनाय जायो आरो बै फोथा फोननायनि खेथ्रआव ओ मोसौनो जे हांगारजों खोथा फोनो बेहाय जेब्ला मोसौफोरखौ बैदिनखालि सारोन हगारना होनाय जायोना मोसौफ्रा माने गुबुन गुबुन गुबुन जाहारबारि हाग्राफोराव थांनानै गांसो जायो गोदोनि समाव माने गासैथिंबो हाग्रा दंमोन बेहाय मोसा मुफुरफोरा लोगो मोनोमोन जायनि जाहोनाव मोसफोरनि मोसौफोरा हाग्रायाव थांनाय समाव मोसा मुफुरफोरा जुदि बिसोरखौ नुयोब्ला बिसोरनि मो दोमाव दागो गोनांखाय बिसोरबो जोंबायदिनो माथो होननानै माने जा जायालासे बिसोरखौ एगार हरो बैनि थाखाय माने बिसोरखौ खोथा फोनना होनाय जायोमोन आरो आं बेखिनिखौ मि थियो आरो
गोजोननाय थाबाय नोंथां जे जेरै बैसागु ओ‌ बैसागुआ जे जोंनि जे आजै आजौनिफ्रायनो मोनसे ‌ओ फालिबोनाय मोनसे फोरबो नङा होमबा?
औ नंगौ।
दे दा बे नोंसोरनिथिं जे माबायदि जे फालियो दासिमाव? जे बे बैसागु फोरबोखौ?
औ जोंनिथिं फालिनाय होननानै बुङोबाथ' गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो सोलिबोदों ओ बैसागो मानसि-मानसि बैसागुनि सिगां सानखालि सेथि सानखालि मोसौ बैसागो मोसौ बैसागुआवथ' बेफोर नेमखान्थिफोरानो जायो। जेरै मोसौखौ गामिनि दैसाफोराव लांनानै थुखैनाय गोदान माला गानहोनाय फोथा फोननाय बेफोरबायदियानो जायो आरो सेथि बैसागो खालि मानसि बैसागो होननानै जोङो फालिबोयो सेथि बैसागुआव जोङो फुङावनो नखरनि बाथौसालिफोरखौ सिबस्रांनानै बा जिखुनु धर्मआनो मानसि जाया मानो जों गाव गावनि धर्मआव फुजा खालामनानै जिखुनु धर्मथ' नङा जेरै जोङो ब्रह्म धर्म बाथौ धोरमफोरा जों बां सिनि बैसागु फालियो नालाय जों गाव गावनि नखरनि फुजा पातफोरखौ खालामखांनायनि उनाव नखरनि गिदिर-गिदिर सुबुंफोरखौ जोङो उन्दैफोरा उन्दैफोरा जों खुलुमो सनमान होयो आरो लोगोसे बेनि उनाव जों गामियाव ओंखारनानै गामिनि मन्दिरफोराव थाङो गामिनि आय-रायजो राजाफोरखौ गेदिरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय होयो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमो मान बावो बेफोरबायदिया जायो आर से थारिख खालि आरो नै बा थाम थारिकनि नै नङाबा थाम थारिखनिफ्राय मोसानायफोरा जायो आरो
गासै ओ आ ओ गास जे बर'फोरा ओ सिनि सानसिम फालियो नङा होमबा? बैसागुखौ जेरै-जेरै मोसौ बैसागु थाबाय मानसि बैसागु सैमा बैसागु मावजि बैसागु अनेक आरो दा बैसागु सो दाबै जोंनि ओ‌ जे रंजानाय बाजानाय जे ‌ओ आइजोफोरनि जे दख'ना ओ गोमो आरो जोमग्रा गोजा आ जे गस्ला गोजा आरो जे ख-खेरा जे ए दावा बिबारनि जेखि खेरा गाननाय मानि बेखौ गाननानै‌ जे हायलालाय हुइलालाय जे रंजानाय माने बेसेदि समायना नङा होमबा नोंथां‌?
औ नांगौ।
दा नोंसिनिथिं ओ दासिमबो बेबायदि ओ ज' ज'यैनो रंजाबाय थायो नामा‌?
औ जोंनिथिंथ' बेबायदिनो सोलियो ओ जोंनियाव बेबायदि जायो माने मोनथाम बाहागो बायदि जाहैयो जोंनियाव उन्दै उन्दै गथफ्रा गावसोरनि लोगो - लोगो लोगो दिगिफोरजों आलादायै रंजायो। आरो जों लाइमोनफोरा एसे गेदेरफोरा आलादायै रंजायो आरो बोराय बुरै गामिनि गासैबो ज' जानानै बिसोरो माने आलादायै रंजायो जोंनियाव बेबायदि बाहागो मोनथाम बायदि जाहैयो गाननाय जोमनायनि बेलायावथ बेबायदिनो सिगाङावथ' माने गासैबो नखरफ्रावनो बेफोरो नांथारगौ हमना ला फालि गोजा दख'ना गोमो नांथारगौ होननानै गैयामोन माने बेबायदि रुल्स गैयामोन गोदोनि समफोरावथ' जिखुनु रं बि दौनि दख'ना जाबानो जायो गस्ला जाबानो जायो बेबायदिमोन दाहाथ-दानि समाव माने मोनसे रुलस बायदि जाबोबाय आरोना जेराव मोनसे गाबनिनो दख'ना गानो मोन से गाम्बनिनो गस्ला गानो मोनसे गाबनिनो फालि फास्रा लायो बेबायदि जाब
औ। नंगौ नों थां बे बाथ्राया थारैनो सैथोदि ओ बर' हारिनि सोदोमस्रि मुस्रि आरो हारिमु जारिमिन मोनहासयै समनिफ्रायनो ओ बर'नि महर मुस्रि हारिमुवा बेरखांबोदों होननानै साननानै लानांगोन।
औ नं
जोंनि बर'नि हारिमुवा गाव गावनि नखरावसो रंजा बाजानायखौ नुनो मोनोमोन। दा रं। रंजा बाजाखौ मोसानानै जे बोथोर गोदान बैसागुआव। गावनि हारिमु आरो फाव दिन्थियोमोन नाथ नाथाय दा आ। मुलुग दरबाराव गोसारलांबाय नङा होमबा नोंथां जे गोदोनि दिनाव जे। जे अ। बै आबौमोननि। बे आजै आजौमोननि मेथाइ रोजाबनायखौसो एसे गोसोआव फैदों आंहाे। गोजाम। बोथोरा थांलायबाय गोदान बोथोरा सफैलायबाय होननाय गोदान बोथोर। बोथोरनि बैसागुआव। होनबा बैसागुआव होनलायनाय नङा होमबा नोंथां बेसे। बिदि मोजां मोन। अ बैसागु जोबनायनि उनाव जे दैज्लां गायनाय फुनायनि बोथोर सफैबाय। दा बेनि थाखाय साखा। भारा जानानै।
औ।
दा बे मेथाइजोंनो माने बनायलांनानै सोरबा सोरबा जायोमोन नङा होमबा नों दा।
औ नंगौ औ। बेफोर मेथाइनि गेजेर। गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि। रायजो जानाय। बेफोर माने सावगारिफ्रा बेरखाङो आरो बे बैसागो। नि उनाव मा खामानि फैगोन बा खामनि सिगां। सिां जोंङो बा जोङो देहाफोरखौ माबायदि राफोद खालामनांगौ बा खेबसे जयै।